हेलौ, औ नोंथां, खोनादों ना? अ, मा खालामबाय दं नोंथां?
दं नै नोंथां ओरैनो। नोंथांङालाय?
आंबो दंथ'यो नोंथां ओरैनो दायो।
औ, दे।
नोंथाङा फ्रिबा आङो नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन खालामनाय जादोंमोन।
औ, सावरायजागोन दे नोंथां।
औ, दा बिदिब्ला नोंथां आं आयदाखौ नोंथांनो फोरमायना होनि। औ, जेनेबा आं सावरायनो साननाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा ओ बर' रावनि सायाव एसे सावरायनोसै नामा नोंथां। जेनेबा औ जेनेबा जोङो बर' रावनि सयाव बोरै सावरायगोन होननानै बुङोब्ला जोंहा गोबां जोंनि बर' रावावहाय माखासे ओ सोदोबफोरखौ जोङो दासिम बो मोन्नो थाङा, बा जोङो गुबुन गुबुन गुबुन जोंनि खाथि खाला थानाय हारिफोरनिफ्राय जोङो माखासे रावफोरा जोंनि बर' रावाव जायगा लानो हम फैबाय, बेफोरबायदि जालांबाय नङा होमबा नोंथां। दा बेफोरनि सायावनो जों मोजां गाज्रि एबा सोलोंथाइनि बिथिङावनो लानानै जोंहा माबायदि सोलिनानै दङ जोंनि बर' रावा बेफोरखौ लानानै आं नोंथांजों सावरायनो होननानै ओ सानदोंमोन आरो।
ओ सावरायजागोन नोंथां।
औ। दा बेबायदिनो नोंथां ओ नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा जे जोंहा सोलोंथाइनि बिथिंफ्राव माबायदि रावफ्रा ओ जोंनि बर' रावा दा सोलोंथाइनि बिथिंङाव माबायदि बाहायजादों? बा बाहायजायाखै बेफोरनि सोमोन्दै नोंसो आंनो एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां। ओ दा सोलोंथाय औ सोलोंथाइनि बिथिङाव जों नायनो थाङोबा जों बेखौ नुनो मोनो जे, ओ जों जाय समनिफ्राय जोङो बर' रावखौ गनायथि मोनदों। सोलोंनो थाखाय, औ बै समनिफ्राय जोङो सिम बाहायबोनायखौथ' जों नुदों थेवब्लाबो जोङो माने मा नुयो सम सम जे जोंनि माबानि गेजेराव रावनि गेजेराव खायफा लेखाफोरखौ जों मोननो थाङा।
औ
औ बेफोरबायदियाव जोंहा एसे असुबिदा जायो ओ जोङो बेखौ जोङो दायखौ' होनांगोन जे जोंनि गेजेराव बेफोरनि इसेबां माने गियान गैया सुबुंफ्रा गैयानो ओननांगोन मानो होनोबा जोङो गावनि नांगौखिनिखौनो जोङो दिहुनना लानो हायाखै जाय समाव जोङो गनायथि मोनखादों बै समाव जोङो बेखौ माने बाहायनो रोङाखै बेबायदि जादों आरो नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो सोलों थायाव जोङो ओ थाखो सेनिफ्राय लानानै गोजौ जे सेबां दङ बेसेबाङाव जोङो बर' दावउखौनो फरायनो मोनो दा थाखोसेनि फ्राय थाखो बासिमथ' जोङो बर'आनो थाजोबखायो ओमफ्राय मोनफा-मोनफा मोननैल' जोङो इंराजिखौ मोननो हायो दा इंराजिया जाबाय जोंनि ओ जोंनि माबा आरो लिरजानाय गनायथि मोनजानाय राव नालाय बेबो ओमफ्राय बेखौ जोङो माने ओ सोलोंनो थाखाय जोङो बेखौ लाखियो
औ
दा बेनिफ्राय जोङो सोलोंनो थाखाय बेखौ लाखियो बेनिफ्राय थाखो द'निफ्राय थाखो दाइनसिम जोङो बर' रावनो थाजोबो खायफायाव माबा थाफा देरो अख'मिया थाफादेरो हिन्दीयाथ' थाफाखायो। खायफायाव माबाबो थाफैायो आरो संस्कृत बायदिसिना थाफायो दा बिदियाव जोङो ओ जोंनि भारत आरि राव हिसाबै जोङो हिन्दीखौ बाहायो दा बे समाव जोङो ओ रोंनो थाखायबो बेवहाय जोंनो मोनसे होयो जे अखमियाखौ होफादेरो खायफा फरायसालियाव दं खायफायाव गैया दा बिदियाव जोङो ओ जोंनि खौ सोलोंनो नागारै खायफाया गोबोनाव हरो फरायहोयो गोबोनाव फरायो। दा बिदिबो जोङो माने गावखौनो बिराद लोरबां खामना लानाय जायो आरो नोंथां जे जोङो गावनि खौ फरायनो नागारै गोबोनखौ जोङो फरायो बेबायदि आरो थां बिनिफ्राय आरो जोङो थाखो गु थाखो जि बेवहाय जोङो बर'आनो बेबो बेखे बे थाखो दाइनफोरबायदिनो बेबो ए खे बेनिफ्राय जोङो जेब्ला दायो ओ बुंनो हागोन जे थाखो जिसे आरो थाखो जिनै बेवहाय जोङो गोदो मोननैल' बर' मोनोमोन ओम बर' एमाइल आरो लोगोसे बेजों एदभेन्द-एडभान्स बड' होननाय दा बे मोननैखौल' जोङो मोनोमोन एनिफ्राय जोङो मोनसे मा सानबाय जे ओ जोंनि गेजेराव बर'आ बर'खौ फरायजोबनांगौ बिदि होनना बिनिफ्राय दायो जोङो उम बर'आ फैबाय जेनेबा बाखिया थो इंलिस गोजामोन नालाय पलिटिकेल साइन्स होन इडुकेसन होन बा इक'न'मिक्स बायदिसिना माबाफ्रा आयदाफ्रा जोंनि इंलिसाव थायो दा बिदि समाव जोङो इंलिसनिफ्राय जोङो दायो बर' आव लाबोबाय बर'आव लाबोदोंबाबो खायफा फरायसालिया गनायाखै खायफाया गनायदों खायफाया लिरबायबो खायफाया लिरनानै पास जाबायबो ओमफ्राय ओरैबायदि जायो जे माने बेखौ फोरोंनायनि जोंनाव फोरोंगिरि गैया दा बिदियाव जोंहा माने रावखौ फोथांना लाखिनांगौबा फोरोंगिरिनि गोनांथि जागोन आरो फरायग्राफ्राबो फरायनांगोन माने ओरैबायदि जादों जे माने ओ बर' बो फरायनो हागोन नोङो आरो इंराजियावबो फरायनो हागोन मोननै अपसनखौ दोनखादों दा मोननै अपसनाव खायफाया इंराजिखौ एसेबाबो फरायनो रोङो नालाय ओंखायनो माने बांसिनानो मा सानो जे माने इंराजियाव फरायनाया मोजां इंराजिखौ जों एसे रोंगो- गोन मागोन दा बेफोरबायदि सानालासे जोङो जुदि बर'खौनो जुदि जों फोथांना लाखिनांगौबा- जोङो बर' रावजोंनो फरायनांगोन आरो नोंथां।
औ-औ।
औ बेबायदिनो जोङो ओ दायो जोङो एम ए थाखो- जायखौ जों बेवहायबो जोङो बर'खौ मोनजोबो बर' मिडियामाव बर'आनो गोजाखा। बेनिफ्राय जोङो दायो ओ मोनसे मोनबावबाय जे- पि एस डि खौबो खायफा-खायफा इउनिभारसिटिफोराव बर'आव लिरनो- गनायथि मोनदों दा बर'आव लिरनो गनायथि मोनदोंबाबो जोङो बेखौ- ओरैबायदि जोंनि गेजेराव मोनसे प्रब्लेमा जायो जे माने ओ बर'आव लिरबा जोंनि बर'खौ सोर नायगोन ओ बा बर'नि बेफोरबायदि- इसेबां माने प्रफेसार दंना गैया बेखौ जोङो मोनथिया माने मोनथिया माने गैयाखौनो जों बुंनो हा- ओमफ्राय गुबुन इंलिसाव लिरोबा गुबुन इंलिस दिडिपार्टमेन्टफोरनि प्रफेसारफोराबो नायनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो- ओं जोङो बेखौ बर'खौ जोङो लिरजेननो- माने गियो आरो जे माने जोंनि बेखौ उनावहाय एक्सेप्ट खालामगोन ना खा- खालामा गनायगोन ना गनाया बेफोरबायदि होननानै जों गियो दा बेखौ जोङो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो- सानो जे ओ जोङो बे जोंनि रावखौ फोथांना लाखिनांगौबा जोंनि- राव उ रावआवनो फरायनांगोन जोंनि रावआवनो लिर- नानै माने बेखौ जोङो जोंनि रावआव- पुलिस खालामनांगोन आरो नोंथां।
औ दा नोंथां-
थां।
दा आंबो बिनि सायावनो फंनैसो बुंनोसै सानदों-
औ।
औ दा नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय बायदि गासैबो सैथोआनो। दा बेनिफ्राय आङो मोननैसो बेयावहाय ओ माखासे- जे ओ नेगेटिभखौसो नुदों आ नेगेटिभखौसो बुंनो सानदों आं-
औ-औ दे बुंदो नोंथां-
जोंहा माने आ आथिखालाव बर' बिजोङाव फरायनो मोनो। मास्टार्स बा एम ए आरिमु गोरा थाखोजों जोंबो- बर' आयदाखौ जों फरायनो मोनबाय बे मोजां ओ गोजोनथाव बाथ्रा जाहैबाय। बे नङा होनबा नोंथां-
था।
औ दा बेबायदियाव जोंहा गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरानो बर' आयदा लानानै गोबां- ओ बर' आयदायाव एम ए पास जाहैजोब्बाय दा बि- बिथांमोनबायदिया नाथाय आथिखालाव गोबां ओ माने बेखार जानानै दं मानो थाखाय होनना बुङोब्ला जों- ओ गोबां बर' मिडियामनि ओ सोरखारि फरायसालि गैया। नङा होमबा नोंथां औ बे- बेफोरबायदियाव जोंहा जोंनि गोबां लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लानानैबो- ओरैनो बेखार जानानै दङ' आं बैफोरबायदि प्रब्लेमखौबो नुनो मोनदों आरो नोंथां बेनि- खायनो जोंहा मावनांगौ बर' ओ रावनि सायाव बा बर' सोलों रावनि सोलोंथाइनि सायाव जोंहा गोबां मावनांगौ दंबावो होननानै आं आंनि फारसेनिफ्राय सानो आरो नोंथां। मानो होनोब्ला जोंहा गोबां फरायसालिफोर बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय फरायसालिफोर गायसननांगौ गोबां दंबावो। बेफोरनि सायाव खामानि मावनांगौ गोबाव दंबाव-दंबावो नङा होनबा नोंथां।
औ औ।
औ बेजों लोगोसेनो आरोबाव ओ जोङो बुंनो हायो आथिखालाव ओ बिजों बा ससियेल मिडिया गोबां सोलियो नङा होमबा नों
औ
औ बेफोरबायदियाव जोंहा माखासे गोबां वेबसाइटफोर दिरुननांगौ दङ जे जोंहा बां माखासे बर' राव जोंबो सोलोंनो हानाय बा बर' रावखौबो जोङो ओ नेटफोराव सोनानै दोननो हानाय बेफोरबायदि माबाफ्रा जोंहा दासिमबो एसेबां मानि जेरै जों इंलिस रावफोरखौ मोननो हायो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ बे इंराजि रावफोर खौ मोननाय बायदि जोङो आथिखालावबो माने जोंनि बर' रावखौहाय मोननो हाया आरो
औ औ
दा बेबायदिनो नोंथां ओ आङो सावरायनो आयदायाव लाना फैबावदोंमोन जोंहा बिदिनो बर' रावनि सायाव गोबां रायलायनायनि बिथिङावनो बा लिरनायफोरनि बिथिङावनो रायलायनो सानदोंमोन नङा होन बाबा गुबुन हारिनिफ्राय जोंनि बर' रावआव माबायदि जायगा लाफैखो बा जोंनि बर' रावआवहाय दासिमबो माखासे सोदोबफोरा दासिमबो गैयाखौनो होनना बुंनां जोङो नोंथां जेरै जों बुंनो हायो बर' रावाव सोदोब गैया होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोंहा माखासे ओ गारि गारिखौथ' जों मटर होननानै बुङो नांगौ नाथाय जोंहा साइकेलफोरनि बिथिङावनो जों फारसेनिफ्राय माने फारसे फारसे जोङो बिनि मोनफा मोनफा ओ बुस्थुफोरखौ जोङो नायोब्ला बिनि मुंफोर मोननो हानो नागिरा जोङो आथिखालाव मा साइकेलाव थानाय जोंङो ब्रेकखौ बर' रावाव मा होनगोन जों बे खौ मोननो हाया आरो बेयाव थानाय बेल थायो जों माखासे सेन रिं इसप्र'ग बेफोरबायदि जों गुबुन गुबुन माने रावजोंसो बाहायनांगौ जायो आरो नों
औ औ
रियाल बेफोर बायदि माने साइकेलनिनो जों दा मोनसे फिसा एकजामफोलावनो लानो हायो जों साइकेलनियावनो जों मोननो हाया नै बेफोरबायदि औ आरो बेबायदिनो जों गुबुन गुबुन गोबाङावनो जों मोननो हाबावा आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा मा जादों नोंथां
माखासे बर' सोदोबफोरखौ जोंनि गोबां मानसिफ्रानो बुजिनो नागिर बा मिथिनो नागिरा जेरै जों बुंनो हायो जों मबाइलखौनो जोंनि बर' सुबुंफोरा जानबुं होननानै बुंनो नागिरा बेफोर बायदियाव जोंनि बर' रावफ्रा माने गोमालांनो नागिरबाय
औ नंगौ नोंथां
थां औ दा आरो बेबायदिनो गुबुन रावनिफ्राय दाहार लानाय होनोब्ला जोंहा एसामिस रावफोरनिफ्राय गोबां दाहार लानायफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरो नोंथां जोंनि खाथि खाला थानाय हारिफोरनिफ्राय दा जों इंराजि रावनिखौथ' जों गोबांखौनो जों मोननो हाखासै नङा होमबा नोंथां
थ' गोबांनो दं नोंथां दा बेनि गेजेरावबो जोङो असमियावबो अस'मियानिफ्राय फै गोबां दङ नङा नोंथां
औ औ
दा नोंथाङा बुंनो हागोन नामा जे जों माबायदिखौ जोङो बांसिन बाहायो अकमिया बियानि
दा नोंथां ओ बिदिन्थि हिसाबै ओ जोंनि खाथि खालायाव एसेबां माने असमिया सुबुंफोर गैया नालाय नों थां दा जोंथिं बेफोरो एसेबां एसे खम जानानै दं आरो नोंथां जों बेफोरखौ बारा बाहायनो नागिरा नाथाय जोङो गुबुन गुबुन ओ जायफोरा ओ एसामिस बा औ औ हारिनि बिसोरो खाथि खाला थानायफोरा गोबां बाहायसै आरो माने बिसोरनि माने रावखौनो जोङो जोंनि बर' रावखौ बाहायालासे माने बिसोरनि रावखौनो बाहायखाथारसै सै आरो माने
नंगौ नोंथां
दा बेफोर बेफोरबायदि एगजामपोलाव आं दा गोसोआव फैयाखै नोंथां जोंहा गोबां बर'
ओ न'खरफोरजों लोगोसे एसामिस थाफानाय खाथिफोरनि गोबां लोगोफोर दङ बिथांमोनहा माने जों नि माखासे बर' रावखौनो बाहाया बिसोर गेजेर गेजेर रायजलायनायफ्राव माने एसामिस रावखौसो सोफालांबाय
औ औ बेबायदिनो नोंथां ओ मैगं थाइगंफोराव बांसिन बाहायजायो बेफ्रा जेरैहाय जोङो फल होननानै जोङो बुङो फलाथ' गुबुननिसो नालाय जेरैहाय जोङो फलखौ जोङो लिरनायाव जोङो फोरला होनानै होनो बेफोरबायदिनो औ बेफोरखौनो जोङो बाहायो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ दे होमबा नोंथां जोंना समाबो जाफैबाय नै
औ जागोन दे नोंथां जोंहाथ' बे आयदाया गुसेबै सावरायजानाय आयदा नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोथों
माने जोंहा बे आयदाया जोंनो गोबाव सम नांगौबा आयदा बेफोर आयदाफोरखौ जों सावरायनोब्ला गोबां समनि गोनांथि जानानै फैयो दा जोंहा समाबो खोब खम समनि गेजेरावनो बेखौ सावरायनांगौखाय जों बेखिनियावनो दोनथसै ना नों
औ दे जागोन दे नोंथां
औ